हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां? औ औ खोनादों
आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोना जादों नोंथाङा दान्दिसे सम दंबा आंजों
उम उम
गोदो बा आथिखाल जुगनि संनानै जानाय बा ओंख्रिबा ओंख्रि बा ओंखाम बेबायदि संनानै जानायनि जाहोननि थाखाय सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन औ अब्ला नोंथाङानो जागायजेनदो आयदाखौ
गोदोनि जुगाव संनानै जानायाथ' जे जोङो माबायदि संनानै जायोमोन बेखौ
औ
नोंथांनि सिगाङाव आं फोरमायनि गोदोथारनि जुगावहाय संनानै जानाया गाव गावनि न'खरावनो आखाइजों बानायनानै बा अरदाब बानायनानै बन जोमायनानै संनानै जायोमोन गावनि आखाइजोंनो जेन'बा थास' बिबार, अनला ओंख्रि सबाय दाउ नारजि ओंख्रि
उम उम नंगौ औ औ खोनादों।
हेल'
उम औ औ खोनादों।
हेल' दा थास' बिबारखौ माबायदि संनांगौ जोङो थास' बिबारखौ खानानै हानानै सुनानै जोङो दै गुदुङाव एसे सोमस्रोनानै लाग्रोयो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
हेलौ नोंथां?
औ खोनादों नोंथां बुंबाय थानो हागोन नोंथाङा औ औ खोनादों।
हेल' औ खोनादों।
औ औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
उम
हेल'
औ औ दे नोंथाङा बुंदो। खोनादों आङो।
थास' बिबारा जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय जोबोर मोजां ओंख्रि होननानै बुंजायो मानोना थास' बिबारा जोंनि गोदोथारनि मैगं होननानै बुंबाबो खहा जानाय नङा आरो थास' बिबारा दैज्लां बोथोराव मोनो जों थास' बिबारखौहाय जों खानानै सङो। हायो सुना दै गुदुङाव सुनानै जोङो सङो आरो मानैैनि संनानै
उम उम
एवनानै जेन'बा गोबां एवनानै जोङो खारै एसे होयो बिनि उनावहाय मैथा होयो। जोङो आरो नोङो बर'फ्राथ' नाफाम जायोना। हेल' नाफाम बेफोरखौ होयो आरो जोङो थास' बिबार ओंख्रियावहाय गोदोनि जुगावहाय आखाइजोंनो बानायो नाफामखौबो हासुङाव सोनानै दोनो गाव गावनो जगायनानै गोदोनि मानसिफोरा अगदाबावहाय जान्थि खालामनानै ओंख्रि बा ओंखाम बेफोर खौ संनानै जायोमोन आरो
नंगौ दा नोंथाङा बुंदोंना
हो
औ नोंथाङा जे बुंदों ना फाफ होननानै औ औ खोनादों
आथिखालनि औ खोनादों
औ
आथिखालावहायबो बे थास' बिबार बा अनला ओंख्रि बेफोर संनाया दासिमबो सोलिनानै दङ होननानै मोनथिगौ आरो बयबो। जोंनि बर' आइजोआथ' गाव गावनि बारियावनो मै मैगं थाइगंखौ नागिरनानै संनानै जायो नङा होमबा?
उम उम नंगौ
हेल'
दा नोंथाङा बुंदोंना बर'फोरा नाफाम बानायनानै जायो नङा होमबा
खोनादों
औ खोनादों ना
हेलौ
औ खोनादों औ दा नोंथाङा बुंदोंना औ औ बर'फोरा नाफाम बानायनानै जायो होनदोंना नोंथाङा
औ
दा जोङो बे नाफामखौहाय माबायदि आदबै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
बुंफिननो हागोन नामा मोजां होनायसै नोंथां
अ माने नोंथाङाहाय बुंदोंना नाफाम बानायनाय जोङो बर'फोरा नाफ फाम बानायनानै ज ज नाफाम बानायनायाव ज माय खाि आदब बाहायो बा जोङो नाफामखौ माबायदि बानायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन हागोन नामा खोनादोंना हेल' खोनादोंना हेलौ खोनादोंना नोंथां हेल' खोनादोंना खोनादोंना नोंथाङा हेलौ